हेल।
औ नोंथां।
खोनाहैदोंना आंनि आवाजखौ?
औ नोंथां खोनागासिनो।
औ। अह नोंथाङा माबा साउन बाहायदों बाहायदों नामा?
बाहाखै नोंथां जेबो।
र र र र अ जाबाय नोंथां होमब्ला नोंथां।
औ नोंथां।
जों दायो सावरायगोन आयदाखौ, खोमसि फोथायनायनि सायाव नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
जागोन थ होनब्ला आं एसे जागायग्रो दि नोंथां खोमसि फोथायनायनि सायाव।
औ जागोन दे नोंथां जागायदो।
खोमसि फोथायनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि गेजेरावहाय। माब्लाबा माब्लाबा ओरैबायदि जायो माने जाय बाथ्राखौ नङा जाय बाथ्रायाहाय माने बांसावनायनि गेजेरजोंहाय जायो।
औ नोंथां।
बेफोरबायदिनि गेजेरजोंनो माने सन्देह। खालामनानै माने बेफोरबायदिजोंनो खोमसि फोथायनाया फैयो, जोंनि गेजेराव आरो जोंनि समाजाव। थिग बेबायदि दिनै जोंनि जोंनि बर समाजावबो गोदो समफ्रावहाय बांसिन खोमसि फोथायनाय दंमोन नाथाय आथिखालावहाय जोंनि बर सुबुंफोरनि गेजेराव। लेखा फरा रोंनायनि गेजेरजों आरो माखासे जोंनि समाज सांग्रांथि खालामबोनायनि गेजेरजों ओ बेफोरबायदि मोनसे थासारि बेफोरबायदि मोनसे फरिबेसा गोमाबोबाय लासै लासै आथिखालाव। नुनो मोनो थेवबो गोबां गैलिया, नाथाय सिगां समनिखौ नोजोर बयोबा खास्रि बिस्रि जोबोरैनो दुखु नांथाव नुनो मोनबोदों खोमसि फोथायनाया दा। खोमसि फोथायनाय होनोब्ला गोदो समाव बहाय ओरैबायदि जायोमोन जे, मानि माब्लाबा, माब्लाबा सोरबा सोरनिबा न'खरखौ हाय, गामियाव हाय, सोरबा सुबुङा औरैबायदि थायो माने, बिथांआ जूदि बिथांखौ खौमसि फोथायथाव नंआ बाबो, औरैबायदि साजायनानै बूथारबोनाय। औरैबायदि अनागारि खालामनाय, ओरैबायदि ओ खास्रि बिस्रि मोनसे मा होनो साजा होनाय बेबायदि नुनो मोनबोदों। दा। बैफोर थासारिया जोंनि गेजेराव माखासेया नं माने फोथायथाव नंजोबाब्लाबो ओरैबायदि जाबोदों जे सोरबा सासे सुबुङा बै सासे सुबुंखौहाय ओरैबायदि गाज्रि नोजोरजोंहाय ओ माने अन्नाय गैयै मोनसे साननायजों बिथांनि सायाव मोनसे जित लायो माने बिथांनि सायाव मोनसे खिथेर लायो माब्लाबा मोनसे फिसा दायखौनो गामि ओनसोलाव जोंनि बर सुबुंफोरा ओरैबायाददि खिथेर लानायाहाय बै समाव गोबां दंमोन जिथ थु बिनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' सुबुंफोराबो खोमसि फोथायनाया ओरैबायदि जाबोदोंमोन जे माने सोरब सासे सुबुङा बै सासे सुबुंजों मानिबा खार'नाव मानिबा जाहोनाव दाय जालायनानै थादोंमोनब्ला बेबायदिनि थाखायनो ओरैबायदि मोनसे खोमसि फोथायहोनो फाव फान्दायनो बिथांखौ मोनसे सन्देह लाथाव खालामनो थाखाय ओरैबायदि सोरनिबा सिगाङाव बै सासेनि सुबुंआवहाय गामि गामियावहाय माने मोनसे अर सुनाय एबा नंबां जाबां बाथ्राफोरखौ बांसावनानै होनानै माने बिथांखौहाय सन्देह खालामनानै माने खोमसि फोथाय होननानै बुथारहोनाय। ओ मोनसे ओ मा होनो बिदिखौ दायना साजायनाय नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ नोंथां।
दा बेबायदि थासारियाहाय बै समावहाय गोबां जाबोदों जोंनि बर सुबुंफोरनि गेजेराव।
औ नोंथां।
आथिखालाव रुजुनो था थाङोब्ला बेबायदिखौ नुनो मोनलिया आरो नुनो मोनलिया मानि ओरैबायदि मोनसे थासारि एबा परिबेसनि थाखाय जानो हालिया। मानो होननानै बुङोब्ला नोंथां खोमसि फोथायनायाहाय आथिखाल मुगायाव माने सरखारजों मोनसे ओरैबायदि मोनसे गोरा बिथोन होजाबाय जे मानि बेफोरबायदि सन्देह' खालामनाय आरो बेफोरबायदि मोनसे खोमसि फोथायनायखौ फैजोबस्रांनांगौ जुदि सोरबा सुबुंखौ जुदि खोमसि फोथायनाय खालामोब्ला मानि मोनसे आयेन दं आरोखि दा बेवहाय दा बे आयेननि गेजेरजों गोरा मोनसे ओ बिथाङा दाय जागोन बेनिखायनो दास सुबुंफोराहाय खोमसि फोथायनाय खौहाय थायोब्लाबो माने गिनो गोनां जाबाय आरोखि सोरबा सासे सुबुंखौ सन्देह' खालामनानै खोमसि फोथायनानै बिथांखौ मोनसे दाय गैया ओ फो दाय गैया माने खैफोदाव खोख्लैयोब्ला बिथाङा मोनसे ओरैबायदि गिदिर केस नाङो जे बिथाङा जुरिमानाबोनाङो बेजों लोगोसे। दा नंगौ आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंनो थांदों नोंथाङा जे खोमसि फोथायनायनि सायाव माखासेफोरखौ माने थार नंगौ सानो नामा ना साना खोमसि फोथायनायखौहाय?
आंथ' दा जों जेनेबा गोजौ सोलोंथाइ लानाय सुबुं हिसाबै जों बेफोरखौ एसेबांबो फोथायनाय लाखिनो सानला आरो लाखिलाबो आङो दा। दा जोंनाव खोमसि फोथायनाय होनोब्लाथ' गोबां दङ जेरै ओ नोंथाङा बुंदों दायनानि मानि बेफोर सैथो थारैनो सै थो। नाथाय आरो बेनि बागै आरो दंबावो जेरै सुबुंफोरा माबाबा समावहाय ओ गारि मथर सालायनायावहाय जुदि बिनि सिगांजों जुदि मावजि गोसोम बारस'योबा दा बे मावजि गोसोम बारस'योबा ओ गारिखौ लाखिनानै फासयफिननानै आरो बेखौ बेल होनानै ओमफ्रायसो बेखौ बारलाङो बेबो मोनसे खोमसि फोथायनाय। नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ थारैनो नोंगौ।
औ आरो जेरै ओ जोंनि बर' सुबुंफोराव दासिमबो खोनायो। जेरै दावखा गाबोबा जोंनि बर' सुबुंफोरा निदान जायो होननानै बुङो। बेबो मोनसे खोमसि फोथायनाय। जेरै सैमा खिनाय नुयोबा बेफोरखौ नुस'नोबा बेबो मोनसे माबा जाथ्रा नासथि बा जाथ्रा नस्थ' जायो होननानै फोथायो आरो जोंनि सुबुं माहारिफोरा दासिमबो गोबाङानो। दा आथिखालाव नुनो मोनदों गोबां खम जालांनो हमबाय थेवबो जोंनि जेना गोजौ सोलोंथाइ लानाय बिथां बिथांमोनाबो ओ बेफोरखौ दासिमबो फोथायनायखौ नुनो मोनो गासैबो नंङाबाबो खावसेखौनो नुनो मोनो दा औ नोंथां दा नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दैआव नोंथाङा मा फोथायदो नामा बे खोमसि फोथायनायखौ
अहो नोंथां आङो एसेबो फोथाया नोंथां बुंनाय बायदिनो जों एसेब्लाबो सिगां समफोरावहाय जोंनि गेजेराव गोबां सोलोंथाइ लानाय गैयाब्लाबो नाथाय आथिखालाव गोबाङानो सुबुङानो सोलोंथाइ लायै रावबो गैला बेनिखायनो आंबो सासे एसेब्लाबो सोलोंथाइ लानाय हिसा साबैहाय आं बेफोरबायदिखौहाय फोथाया नाथाय दासि बो हालागै जोंनि गेजेराव आरो जोंनि ओनसोलफोरावहाय माखासे ओरैबायदि सुबुंफोर थायो जे ओ गोदोखौ लानानै दासिमबो फोथायग्रा जेरैबायदि नोंथाङा बुंदों लामायावहाय मावजि गोसोम बारसोमनाय नुयोब्ला माबा मोनसे खैफोद जासिगोनदांलै ओरैबायदि सा साननाय दंङ सुबुंफोरनाव आरो दाउ अखा गाबोब्ला नोंथाङा बुंदोंमोन माबा मोनसे खैफोदनि सारा लाबोनाय
नांगौ नोंथा
आरोबाव गोबां जोंनि गेजेराव खोमसि फोथायनाय माखासे बाथ्राफोर दं माबेबा मोनसे नुजाथियोब्ला माबेबा मोनसे जायोब्ला माखासेफोरखौ बावबाय थेवबो आं सानो खोमसि फोथायनायाहाय गोदो समजों आरो सिखालजों रजयोब्लाथ गोबां फाराग जाबोबाय नोंखौ लासै लासै
औ नंगौ नोंथां नंगौ
खोमसि फोथायनाया जोंनि थाखाय गाज्रि नंङा अब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां बे थारैनो गाज्रि बेयो जोंनि समाजखौबो गुबुंले खालामलांगोन लासै लासै आरो खालामबोदोंबो नाथाय दा जोंनि जेरै नोंथाङा सिगांङाव बुंदोंमोन ओ सरखारारनि जेनाखि गोरा बिथोन होनायजों बेफोरखौ लानानै गामि ओनसोलनि गासैबो जेनाखि लेखा रोङै सुबुंफोर बिथांमोनाबो दा गिनानै बेफोर गासै अमाखौ लासै लासै खमायहेननो नाजाबाय
थारैनो नोंथां
औ नोंथा
आरोबाव बेबायदि खोमसि फोथायनायाहाय जोंनि गेजेराव जोबबोदों होननानै बुंङोब्ला सोलोंथाइनि मोनसे हार मानिे मोनसे पारसेन्टेजआ बांबोनाय उनाव आं ओ जोबबोदों होननानै बुंनो सानो एबा बे बाथ्राया थारैनो नंगौबो दा जोंनि गेजेराव माखासे समाज सांग्रांथि लानाय मानि माखासे ओ एवारनेस माखासे प्रग्रामफोर लानाय बेनि गेजे जेरजों जोबबोदों नंगौ थारैनो आरो ला थेलासेनो जोंनि बर' सुबुंफोराहाय बेफोरखौ फोथायनायखौ जानगार खालामनांगौ आरो जों बयबो गावबा गावनि समाजखौ गावबा गावनि न'खरखौ जे मोजाङै सोरां लामाजों माने लामा थाबायनांगौ आरो मोजाङै मोजां गियान लानानै थांनांगौ बेखौ जोबोद फोथायनायखौ ज्राब गारनानै दा बेफोरबायदि खोमसि फोथायनायखौ लाबाय थायोब्ला जोंनि गेजेराव माने गामियारि ओनसोलाव एबा बायदि ओनसोलावनो बेफोरबायदिखौ फोथायबाय थायोब्ला माखासे हिंसारिया हिंसायारि जाथायफोराो सोमजिबाय थायो आरो जों गाव गावजों गावनि गेजेरावबो माने बेबायदिबा हिंसायारि मोनसे जाथाया बांगोन होननानै आं सानो आरोखि
नंगौ नोंथां एखेबारे सैथो बियो।
उ
दा जोङो बेनिखायनो बेफोरखौ सिप्रिड खालामनो नाङा जों बेफोरखौहाय ओ माबा लानानै एवारनेस लानानै बा मिथिं दावथिं खालामनानैबाबो गामि ओनसोलावबाबो लेखा रोङै सुबुंफोरखौबो जोङो ओ फोरोंहैनांगोन फिनि मेगनखौ खेवहैनांगोन। जे बिदि खालामनाङा बेफोरो जोंनि समाजाव थानो समाया बे बेफोर बायदि साननाय हनाया जों बेफोरखौ फोजोबनांगोन होननानै जों मोनसे एवारनेस खालामनानै जों बेखौ फोजोबनांगोन आरो।
थारैनो नोंथाङा जोबोर मोजांखौनो गोसोखांदों आरो बेबादि लानायजों लोगोसे जोंनि समाजाबो दावगायो आरो जोंनि सुबुं सोदोमस्रियाहाय रैखाथि जायो दा थारैनो बेबायदि खोमसि फोथायनायाहाय गोदो सिगां दंमोन नाथाय आथिखालाव गैला सोलायबोबाय जोंनि बर' सुबुंफ्राबो सोलायबोबाय थारैनो जोबोद गाहामनि बाथ्रा आरो दावगालांबाय थानांगौ दा खोमसि फोथायनायखौ सिगाङावहाय जेबायदि दंमोन बेथ' गैखालिया बांद्राय दा दङ माने खोमसि फोथायनायखौ सोरबाया दङ होननानै लायोब्लाबो आथिखालाव बिथाङा दाय गोनां होननानैसो बुंनानै लाजागोन आरोखि दा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बरननानैहाय जोंनि समाजाव गुबुंले खालामनो नाजानाया मोनसे दायो दाय जायो बेनिखायनो बयबो सुबुंफ्रानो आथिखालावहाय बेबायदि खोमसि फोथायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ आरो जोंनि समाजखौ गोग्गो लाखिनांगौ आं बेखौनो सा सानो नोंथां नोंथाङा मा सानो?
औ नोंथां नोंथांनि बुंनायाव आं हासार होबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथां होमब्ला नोंथां बे खोमसि फोथायनाय आयदानि सायाव सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंथांजोंबो।
औ नोंथां आंबो गोबो गोबां गोजोननाय मोनबाय।
अब्ला समखौ नायनानै बेखिनियाव दोनथ'सै नामा नोंथां?
नोंथां थारैनो नोंथां।
गोजोननाय थाबाय।
गोजोननाय थाबाय।